औ।
खोनादों ना नोंथां?
ओ खोनादों।
अ बेलासिनि गोजोन हामलायनाय नोंथांसिम बावहर ग्रोनाय थाबाय। औ औ नोंथांखौ आङो कल खालामनायनि जाहोनानो जादों आसामाव गोबां दैबाना जायो बे दैबानानि सोमोन्दै नोंथांजों फंनैसो सावरायनो थाख आं नोंथांखौ कल खालामनाय जादों। हागोन दा नोंथां सावरायनो औ
दे ओमबा जागायजेनसै ना?
औ दैबाना होनोब्ला थारैनो जों बयबो मोनथि गैया आरो बे दैबानाया जोंनि आसामाव दैज्लां बोथोराव जानायखौ जों नुनो मोनो दैबाना जानायनि गुबै जाहोनानो जादों अखा गोबारै अखा हानाय बा गोबाव सम अखा हाबाय थानाय बिनि थाखाय जायो आरो लोगोसे बि अखा हाबाय थानायाव बिदिनो भुटान आरो जोंनि साखाथिनि हादर ओ चाइना आरो जोंनि साखाथिनि हादरफ्रा अरुनाचल प्रदेश ओमफाय नाला जामफै दैमा दैसानि दैया बुंफबनानै जोंनि आसामाव गोगलैफैनायनि थाखाय माने बांसिन जोंनि आसामाव दैबाना जानायखौ जोङो नुनो मोनो दा दैबाना दैबाना बुङोब्ला जोङो थारैनो बयबो मोनथियो दैबानाया जोंनि थाखाय गोबां खहा खालामो नांगौनि बारा जानायखायनो दैबाना जायो दा दैबानाखौ जोङो रावबो लुगैया दा दैबाना जानायनि थाखाय जोंनियाव गोबां जेंनाफोर गोग्लैयो। दा दैबानाखौ जोङो बोरैहाय सोमजिना लानाय जायो माखासेया बेनि माखासे बुंफोरथि होनो सानबाय आं नोंथां दा ओ दैबाना जानायनि गुबै जाहोनानो जादों गोबां सुबुंफोरा बिदिनो माखासे फसंथानफोर लुनानै दै थांनो गोनां जायगाफोरखौ होथेना दोननाय आरो माखासे कम्पानिफोर खुलिना दै थांनो गोनां लामाखौ होथेना दोननाय आरो जाम्फै आरो दैमा दैसाफोराव गोबां लेथ्रा बिदि गारना दोननानै जाय जेंसि जेंला बिदि नागारजानाय बुस्थुफोरखौ गारना दोननानै माने होथेनायनि जाहोनाव दैया आबुङै गाहाय फारसे बोहैलांनो हायोनि जाहोनाव माने दै बानाया जायो नोंथां। दा जोङो दैबानायाथ' बेफोर थासारिफोरनि थाखाय जोंनि थारैनो बे गामि ओनसोलाव जायो दा जों बे दैबानाखौ होबथानो थाखाय बा दैबाना जों माखासे राहा लानो हायो आरो जोङो दैबानानि था दैबानायाव गोबां जेंनाफोर गोग्लैयो आं बेखौ फंनैसो बुंनो सानबाय नोंथां। दा दैे दैबाना जानायनि जाहोनाव जों बांसिनानो जोंनि गामि ओनसोलनि बा आबादारि सुबुंफोरा बांसिन खस्थ' मोननो गोनां जायो बा गोहोम गोग्लैयो दा आबाद फोथाराव आबाद मावो बिदिनो गोबां दैबाना जानायनि थाखाय बे दैया बांद्राय जानायनि थाखाय बिदिनो आलि बायो आबाद फोथारनि आबाद फोथारा बालाजों बुंफबनानै फबनानै नस्थ' जायो आरो बिदिनो आबाद फोथार खौ खुरख'ना लाङो बिदिनो गोबां माने ओ नस्थ' जानायखौ जों नुनो मोनो आरो न' बां गोबां बुखारलांनानै बिदिनो जोंनि माने गोबां खहा खालामो जोंनि आबाद गोबां आबाद जेरै साहा बागान लाब्रा बागान गय बागान बेफोरखौ माने खुरखानानै माने नस्थ' खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो बिदिनो गोबां फरायसाफोरा गामि ओनसोलाव मोजां लामानि सुबिदा गैयि दालांनि सुबिदा गैयि जाहोनाव फरायसालिफोराव थांनो हायै जायो आरो माब्लाबा थांब्ला गोबां दुखु खस्थ' गोग्लैनो गोनां जायो बिदिनो दैसा बारनो गोनां जायो आरो बे दैसा बारनायफोराव जि बुखार जानानै थैनायखौबो जों नुनो मोनो खोनानो मोनो नोंथां। औ बेनिखायनो बेफोर जेंनाफो बा जोंनियाव गोग्लैयो आरो बिनि गेजेरजों गोबां बिदि फरायसालिफोराव थांनो हायै जायो बिदिनो सुथिजायो आरो मालाबा एगजामफोरबो हैनो हायै जायो दै बानायानि थाखाय आरो जोंबो गुबुन फरायसा नङि फोरावबो बहाबा हान्थामेलानि थाखाय बाजाार बहाबा फाहामसालि देहा फाहामसालि हस्पिटाल बेफोराव थांनो जोंहाबो गोबां जेंना सोमजियो जेरै लामा सामा खुरखायो दैफोरा बेनि थाखाय दा बेफोरो जोंनि गेजेराव ओ गोरलैयै नुजानाय जेंना दा जों बेखौ बोरै मान बे एसेबाबो बारग'नो हायो बेनि माखासे राहा दङ आं बेखौबो बुंनो सानबाय नोंथां।
औ दे
बेनि जोङो दै जायैनि सिगांनो जों साफा खालामना दोननांगौ जाहाथे दैया बुंफबना दैबाना जाया। आरो फिसा बिला दैसाफोराव जोङो दालां होनांगौ औवानिब्लाबो बिदि जेराव सरखारनि सुबिदा सहैया बिनि गेजेरजोंबो जोङो माखासे हेफाजाब जायो बिदि जेंनायाव गोग्लैया गथ'फोरा स्कुलाव थांनाय मानाय बेफोराव आरो बिदि गामि ओनसोलाव लामाफोरखौ जोङो खोफराना लानांगौ इसे गोजौ खालामना लानांगौ औ बेफोरबो जोंनि मावनो खालामना लानो हायो। दा आङो दैबाना होबथनायनि सायाव बा दैबानानि सायाव आं एसेखौनो बुंना दोनथ'बाय दा नोंथाङा बेनि बागै फंनैसो बुंगोन आं बेखौ नोंथांखौ खावलायनाय जाबाय।
दे दैबाना जि नोंथाङा जिबायदि बुंलांबाय बियो नंगौ थारैनो बायदि जायो आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंहा बेबायदि दैज्लां बोथोराव बेबायदि बांद्राय अखा हानायनि जाहोनावबो जोंहा बेबायदि दैबानाफोर जायो। जोङो जोंनि आसामनिनो मोनसे बेबायदि मुंदांखा जायगा बुरलुंबुथुर बेबायदि बुरलुंबु फोरा जोङो गुहाटी होननाय बेबायदि मोनसे जायगायाव जोङो खोनायो बेबायदि गोबां बांद्राय अखा हानायनि जाहोनाव बेबायदि बुरलुंबुथुरनि दैया बेबायदि बांद्राय जानानै खाथि खालानि न'फोरा गोबां बेबायदि खहा जायो दैबाना जानायनि जाहोनाव। आरो गोबां सुबुं गोबां सुबुंफोरा बेबायदि न' गैजा गैजायैनि जाहोनाव एबा दैबानाजों न' बुखारजानायनि जाहोनाव बेबायदि रिलिफ केम्प थानाङो आरो बेबायदि सरकारा बिसोरनो सहाय होयो रिलिफ केम्प थानो थाखाय आरो बेबायदि दै बाना जानायनि जाहोनाव बेबायदि जाग्रा जिबायदि आदार बेफोरखौ जों ओ बेफोरखो दै बानाय बाना जानायनि जाहोनाव बेबायदि बुखारनायनि थाखाय सरकारानो बेस नो बिदि जाग्रा आदार जुग दायो आरो रिलिफ केमआव दोनो उनाव बे बायदि सरखारा बेबायदि मोनसे मोजां हा थाम थिम खालामनानै बिसोरनो थाखाय बिदि गथायनानै होयो थानो थाखाय थिग बेबायदिनो बेबायदि गोबां ओ बेबायदि जाथाय जानायफोर दोङो जोंबो बुंनो थाङोब्ला बेबायदि दैबा दैबाना जाब्ला बिराद गिलु बालु जाथाय जायो आरो लोगोसे दैबानाया बेबायदि देम गोबां बेबायदि गोदोर गोदोर देमफोर बनायना दोनदों दाय जाय देमफोरा बेबायदि ओ पुरना जानानै एबा अस्कमारै हर खाबै बेबायदि मोनसे जाथाय जाब्रबनानै बेबायदि देमा बायब्ला दैया बेबायदि जिबायदि देमखौ बनायनानै दैखौ लाखिना दोनदोंमोन बेबायदि दैया खनसे लागिरनो हायनानै बेबायदि गोबां जोंनि आबादफोर एबा जोंनि न'फोर एबा हाफोर गोबां खहा खालामो आरो लोगोसे बिराद गिलु बालु बेबायदि जाथाय सोमजियो गोबां मानसिफोरा गावनि जिउ खोमानो गोनां जायो बेनिखायनो दैबानाया बिराद गिलु बालु जाथाय आरो लोगोसे बिखौ बुंनो थाङोबा जिबायदि दैज्लां बोथोराव बांसिन जायो बेखौ बुंनो थांबा बियो मोनसे ओ नेचारेल बेबायदि सोमजिथाय बि खो जोङो साबधान थानांगोन मानो होनबा बेबायदि जोङो नेचारेल डिजेस्टार जायखौ जोङो माबा आबहावायारि आबहावायारि जाब्रथाय होनो बे जाब्रबथायखो जोङो ओ होबथानो थाखाय जोङो बे गावखौनो साबदान लाखिनांगोन आरो जिबायदि नोंथाङा बुंदोंमोन जिबायदि नालाफोराव जेंना जेंसि नांथाना थानाय एबा जाबोरफोर गारनाय बेफोरखौ जोङो साखोन सिखोन लाखिनांगोन आरो जोङो बेफोरखो गारनाङा आरो दैमा दैसाफोराव जोङो ओ बायदिसिना बुस थु जेरै जोङो ओ दैमा दैसाफोराव माबा माबा मिबि गारहरो एबा मैला बुस्थु जों गारहरो बेफोर मैला बुस्थुआ बेबायदि मोनसे जायगायाव नांथानानै एबा थाबथानानै जमा जाना थानानै बेबायदि हा खोनाय हिनजाना थायो आरो बे खोनाय हिनजानायानो जेब्ला ओ अखा बांद्राय हायनानै बे अशकुमारै बायो अब्ला बे बांसिन स्पिडहै दैया थांनानै हा फोरखौ खुरख'यो आरो उम ओ जायनि न'आ दैमा फोरनि खाथि एबा दैनि खाथियाव बे न'फोरखौ लोमसावनानै बुखारनानै लाङो आरो गोबां जिब जुनारफोरनि फोराबो बेबायदि बुखारलाङो बेनिखाय आं सानोदि बेबायदि मैलाफोरखौ जोङो गारालासिनो मोनसे मोजां जायगायाव दिननानै जोङो सावगारनांगौ मानोथो होबा बे बायदि जाथाया गोबां जाबोगासिनो दंङ आरो जाबोबाय थादों ओ बि खो जोंङो खोनाबा जोंङो बेबायदि गिखुंनाय मोनो आरो बे सोमोनांथावना जाथाय औ । आरो लोगोसे जों बुंनो थांबा बेबायदि इन ओ बेबायदि इण्डियावबो बेबायदि गोबां जाथाय सोमजिदों । गुबुन गुबुन स्टेट गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक् एबा गुबुन गुबुन ओनसोलाव गोबां गिलु बाथु गिलु बालु दैबानानि जाथाय जोङो । खोनानो मोनदों आरो बुंनो थांङोब्ला जोंङो दाखालि जोंङो खोनानाय बायदिबा मुम्बाइ जोंङो बुंनो थांबाय जोंनि भारतनिनो बयनिख्रुइ बयनिख्रुइबो गोदोरसिन केपिटेल सि टि । जाय ओ मुम्बाइआव जोहा बेबायदि दैनि आंखाल नुनो मोनदों । हो बेबायदि दैनि आंखालखौ जोंङो खोनानो मोनदों । बेबायदि सोल्लिस दिननि थाखाय जोहा मुम्बाइ इण्डियानि बयनिख्रुइबो गोनांसिन जायगायाव बेबायदि दिननि थाखायल' दै जों मोननो नाथाय दायो । माबायदि जाथाय जाखो । बेख आंङो खोनाथ'वाखै मानो होनबा बेबायदि मुम्बाइायाव अखा हानाय खोनादों आरो दायो बोथोरफोरा जाथायफोरा थिग जाबाय दां
औ ।
औ ।
दा नोंगौ ओम । नोंथां बुंनाया सैथो औ नंगौ बुंनाया सैथो दा जोंङो । बे मिथिंगायारि बे मोनसे खैफोद बे खैफोद दैबानाया बेखौथ' जोंङो होबथानो हाया रावबो नाथाय जोंङो । गावनो सांग्रां जानानै माने बे बेनिफ्राय जोंङो एसे रैखाथि मोननो हायो । जेरै दैसा जिंनियाव न' बां लुनायखौ जानगाराव दोननाय । दैसा जिंनि हाफोरखौ आबाद मावनायनिफ्राय गोजानाव थानाय । दैसा जिङाव हाग्रामा सोमजिहोनाय बेफोरनिफ्राय जोंङो माने ओ बे मिथिंगायारि बे खैफोदनिफ्राय बारग'नानै बारग'नायनि एसेब्लाबो गाहाम मोनायखौ नुयो नोंथां । दा बुंनाया गासिबो सैथो । दा जोंङो नोंथांदों सावरायना माखासे बाथ्रा जोंङो मोनथिनो मोनबाय आंनिफ्रायबो नोंथाङा मोनथिनो मोनबाय दा जोंङो अब सम जाबाय जों एसेयावनो दोन नोंथां गोजोनथोंसै ।
औ जागोन दे दे गोजोनथोंसै ।